अ नोंथां
औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा।
आं ओरैनो दं नै।
अ। ओंखाम जाबाय नामा?
जाथ'वाखैनो।
ए संथ'वाखै
ओहो संथ'आखै दाहायसो संगोन दसि थानानै
ए मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
जोंना ओंख्रिया दोनै बहलसो जागोन बहलसो लाबोना दोननाय दङ जे
ए ओमफ्राय दालाय मा खालामदों?
दाथ' ओरैनोसो दं नै ओरैनो मबाइलसो नायगासिनो दंमोन
अ ओमफ्राय खबरफोरा माबोरै नोंथांना?
मोजाङानो दासान्दिलाय
जेरावबो बेरायनो थांथ्राखै नामा?
बेरायनोथ' बिदि थांनाय जायाखै दाख्लैबावैसो बेरायहैदोंमोन।
अ बहा बेरायहैदोंमोन?
जोङो बिदिनो मा होनो आब'मोननि न'आव थांदोंमोन आरो जोङो आलासि जानो क'क्राझाराव
अ क'क्राझाराव जायगाफोरा मोजां ना?
औ मोजाङानो।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो गुवाहाटियाव बेरायफेरबाय ना?
गुवाहाटियाव बिदिनो जोङो बारा बेरायनायानो जाया। ओरैनो मालाबा बहा बहा बेरायखो होनोबाथ' बिदिनो जोङो मा होनो काजिरङा थांबाय आरो साइन्स मिउजियाम कलाकेत्र' बेफोरबायदिनो माबा एसे पार्कफोराव बेरायहैनाय जादों आरो
औ-औ ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि जेरावबो थांथ'वा नामा बेरायनो?
दासान्दि बोथोरफ्रा मोजां बा नायनोसै थांनाय जायोना जाया।
औ ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोन थिं बैसागुआ माबोरै जायो ओरैनो?
जोंनिथिंथ' बैसागु होनोबा रंजानाया बिदिनो माने रंजानाय समाव बिदिनो मा होनो बक्सफोर लानानैबो रंजायो नङाबा आरो खाम सिफुं बिदिनो लानानैबो माने रंजायो आरो मोसायो जमा जमा बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ख्ला आलदा ओमफ्राय बोराय बुरि आलदा ओमफाय गथ'फोराबो बिदिनो आलदा आलदा ओंखारो आरो ज' ज'
औ
बैसागोनि एक थारिकआवथ' मोसानाय जाया बिदिनो दुइ टिमनिफ्राय मोसानानै रंजानाय जायो आरो माने।
ओमफ्राय नोंथाङा मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा माबोरै थुखैयो?
मोसौ थुखैनाय समावथ' जेनेबा मा होनो। मोसौखौ जेनेबा बैसागुनि बे मानसि बैसागुनि सिगां बैसाग मोसौ बैसागु फालिनाय जायो नालाय बे समाव माने मोसौफोरखौ फुङाव बिदिनो सोरांफोरफोर समावनो माने मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय बिदिनो हगारनानै दैमाफ्राव गोदोनि समावथ'। दैमाफ्राव थुखैनो लाङोमोन आरो बिदिनो ज' ज' माने गामिनि मानसिफ्रा। बिदिनो लावखारफोरबो थायोमोन नालाय ओमफ्राय ज' ज' बेसोर थुखैनो लाङोमोन। थुखैनाय समाव बिदिनो माबा माबि बिदिनो फिथाइफोर लाव फान्थाव बेफोरजों माने एफोरजों खुबैनानै बायदिसिना बिदिनो बिसिनि खुगा मेथाइबो दं। मोसौ थुखैनाय समाव खननाय बेफोरखौ माने खालामनाय जायोमोन आरो। मोसौफोरखौ मा होनो बै थुखैनाय समाव थुखैखांनानै दिग्लिलिथि लावथिजों एसे एसे बुज्रावनानै माने बिदिनो मोसौफोरनि बेमार आजार सानाय सुनायफोरा गोजान जानायनि थाख फाय माने बिदि खालामनाय जायो ओमफ्राय ओदिनखालि मोसौफोरखौ थु थुखैखांनानै माने मोसौफोरखौ दिरुंजों खानाय जाया आरो हगारनानै होनाय जायो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोसौ बैसागुआ जायो आरो।
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो। दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ
दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' बिदिनो सबाय अमा। अनला दाउ। बेफोरबायदिनो आरो। जोंनि दोरोङारि ओंख्रिबाथ' गोथावानो जाजोबखायोना।
ओमफ्राय नोंथाङा सबायाइ ओंख्रिखौ माबोरै सोहो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
सबायाइ ओंख्रिखौ जोङो माबोरै सङनो होनोब्लाथ'। गिबियावनो जों सबायखौ माने एसे हुख्रेमनानै एसे मा होनो साफा खालामनानै लानानै बेनि उनाव माने सबायखौ रुनानै ओमफ्राय उनाव थाव सेरनानैहाय जेनेबा नों बेदरजों संगोना बेदरफोरखौबो एवनानै लाखांनायनि उनाव माने ओ दै रुनानै दोननाय सबायखौ होसननानै मस्ला मस्लि मा नों माखौ मोजां मोनो आाइसखौबो होनानै माने संनाय जायो आरो बिदिनो एसे गोबाव नांगौ सबायाइ ओंख्रि संनो।
औ औ। ओमफ्राय नोंथां
औ नथां
नोंथाङा ओमफ्राय अनला ओंख्रिनि बागैबो एसे फोरमायना होदो
अ अनला ओंख्रि होनोबा माने जों अनला संनो थाखाय मानो गिबियावनो जोंनो माइरं नांगौ माइरंनि गोनांथि माइरं खौ जोङो। मानसि लेखायै माने मानसि बेसेबां दं बिनि जखायै जोंङो सोमना लागोरदो बेनि उनाव एसे रुइहोनानै अनलाखौ जोङो गोदोथ' जोङो जेनेबा उवालफोराव देनाय जायोमोन। उवाल दिंखिफोराव बिदिनो ओमफ्राय दानि जुगावथ' जोङो ग्रेनदार बाहायनानै माने मिक्सार मिस नावबो जोंनोङो उननो हायो थ'बिदिनो उनना लानानै माने नोङो अनलाजों नोङो दाउ जागोन ना अमा जागोन बेफोरखौ नोङो माने साफा खालामनानै
एसे एवस्रंग्रोना लानानै माने दै होखांनायनि उनाव अनलाखौ बिदिनो फ्रि फ्रि माबानानै गोदौफुबाय थानाय समाव दैया गोदौबा ओमफ्राय नोङो होनांगोन आरो ओमफ्राय दसे गोदौनानै एसे मोजाङै फाख खालामनानै होमबानो अनला ओंख्रिया जाबाय माने।
औ औ।
जोंना दोरोङारि ओंख्रिफोरा बिदिनो संनायाव एसे टाइम लायो आरोखि।
ओमफ्राय नोंथाङा नारजि ओंख्रिखौ जायोना जाया?
आंथ' नारजि ओंख्रिखौ जानो बिराद लुबैयो खिन्थु गोखानि था खाय आं बारा जानो हाया माने।
ओमफ्राय नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हालाय माबायदि सं
अ नारजि ओंख्रिखौथ' माने गिबियावनो बै जोङो नारजि खालामनो थाखाय जों बे फाथो फाथोफोरखौ फाथो बिलाइखौ जों खानानै फोरानना दोननाय जायो ओमफ्राय जेब्ला रानो अब्ला बेनो नारजि जि जाबाय ओमफ्राय बे नारजिखौ जानो थाखाय दैजांनो जों नार्जिखौ एसे सोमग्रोनानै लानांसिगोन बिनि उनाव नारजिखौ रुनानै खारैजों रुनानै ओमफ्राय साग्लिनानै बिदिनो ओ मा होनो अमा अमा गोरान बा अमा मेजेम बेफोरजों सङोबा माने
बे अमाफोरखौ एसे थाव होनानै एव एवनानै लाग्रोनानै माने थावहोआबाबो एवनानै लाग्रोनो हायो आरोखि। ओमफ्राय एवनानै लाग्रोनानै उनाव बे साग्लिनाय नारजिखौ होसननानै एसे मोजां गोदौ होनोनानै जोङो होनबानो जायो आरो ओमफ्राय एसे टाइम लायो नारजि ओंख्रिया संनाय समाव।
औ औ। बेबायदिनो सङो आरो ना?
औ बे-बेबायदिनो संनाय जायो।
औ नोंथांनिफ्रायथ' आङो ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो मोनथिनो मोनबाय।
औ।
ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनि जायगायाव दा माइफोर गायखांबाय नामा?
अ जोंनिथिं बिदिनो गायनायफोराथ' सोलिगासिनो माने
औ।
गायफुनाय बोथोर नालाय। बिदिनो जुलाइ मास मोनसेहालागै गायनाय जायो माने जोंनिथिंबो
औ औ ओमफाय नों नोंस्राबो गायबाय ना?
औ जोंना गायबाय गायनाया जोंहा न'आव गाया जोंहा मानसिनिबो मानसिबो गैया नालाय गायग्रा बिदिनो ओमफाय एसे प्रब्लेम नालाय मालाया गायो आरो बिदिनो होमबाबो जोंना गायखांबाय आरो।
औ औ।
औ।
ओमफ्राय नोंथांङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा नै दसे थानानै माने मोनानि जानाय लोंनायखौ लाहार फाहार खालामनो सानबाय आरो
अ ओमफ्राय नोंथां
औ नोथां
नोंथांङा मा मा ड्रेस गाननानै मोजां मोनो ओरैनो
ओरैनो ड्रेस होनानै बुंङोब्लाथ' गिबियावनो जोंनि दख'ना माने दख'ना गाननानै माने मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो न'फ्रावथ' बिदिनो जेनेबा कमफरटेबोल ड्रेस स्पर्टिं बिदिनो कुरथिफोरखौ गाननानैनो मोजां मोनो।
औ औ ओमफ्राय नोंथां
औ नोंथां
दिनै जेरावबो थायाखै नामा नोंथांङा?
दिनैथ' जेराव थांनाय जायासै।
अ ओमफ्राय नोंथांमोनथिं गरमा माबोरै गरमफोरा?
गरमा बिदिनो दाथ' गरमानो बिराद गरम
औ जोंथिंबो बिराद गरमथार दे होमबा नोंथां दोन्थ'नोसै ना फनखौ
अ जागोन दे नों
समाबो जाबाय औ दे।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
अ दे नोंथां।